हेल' औ।
औ नोंथां मा खालामगासिनो दं दायो नोंथाङा?
ओरैनो दंथ'यो नै।
औ सानजौफुनि जाखांबाय नङा होमबा नोंथां?
औ जाखांबाय।
औ मा ओंख्रि जाखो नोंथां?
ओ मा ओंख्रि होनो अ नाजों मैथा।
अ गोथावानो दे।
औ।
ओ बेबायदिनो दैज्लां बोथोरनि माय गायनायफोरा जोब्बाय नामा नोंथां?
जोबनायालाय जोब्बाय एसो मा होनो जोबनानै गोबावानो जाबाय दस दिन पन्द्र' दिनानो जाबाय।
औ औ औ जांख्रा जाखां अ जोंनिया नै दिनैसो जोबदों नोंथां।
औ औ होनबाथ' दिनै जानाय लोंनाय गोग्गोम जाथारदों हाल जांख्रानि
गोग्गोमा हाल जांख्रा माने गोदोनि बायदिथ' बहा हाल जांख्रा जाबावनो। दानि दिनाव माने ओरैनो गैखायामोन दिनै से बिगासो ल'खामोन नालाय साथाम साब्रै बेनो माने हाजिरा लानासो गायदों आरो।
औ अ।
अब्लाबो सानैसो जेनेबा गायनो थांनायफोरनो दायो एसे जाहोदों आरो गोदोनि बायदि होनबाबो जाहोनाय जायाखै।
अ अ।
ओ बिदिब्ला नोंथां जोङो मोनसे फिसा आयदा लानानै सावरायजागोन नामा? मा नोंथाङा जुदि ओरैनो
औ औ सावरायनो हागोन दे।
अ। ओ बिदिब्ला जोङो ओ जोंनि बर' न'खराव बाहायनाय औवाजों हेबनाय आरो औवानि जों थि बाहायनायफोरनि सोमोन्दै एसे सावरायजागोन नामा
औ औ हागोन
औ ओ बेफोरखौ नोंथाङा फोरमायग्रोनो हागोन नामा एसे
औ औ हागोन ओ औवाजों मा होनो औवाया बर' न'खराव माने बर' सुबुंफोरा ओ औवाजों खोब मोनसे खाथि सोमोन्दो दं नङा होमब्ला नोंथां
ओं नंगौ
अ औ जेनेबा मा होनो न' लुनायनिफ्राय लानानै मा होनो आबाद मावनाय ओ बेनिफ्राय मा होनो इसानसालि दानाय बेफोरो गासैबोआवबो जोङो औवानि ओ मोनसेबाबो माने मा होनो खमथारबाबो मोनसे मोनसेनि बाहायथिखौ जों मोनथारगोन आरोना नोंथां
ओं नंगौ नोंथां
औ औ आरो बिनि गेजेरावनो जों न' लुनायाव बुंनो हायो जेरै इन्जुर होनो थाखायबो औवाखौनो होनाय जायो
ओं
बेनिफ्राय मा होनो उखुम खानो बा ओ मा होनो बिदिखौ मुदा खानाय बेफोरावबो बाहायो
औ
औ बेफोरनि अनगायैबो आरोबाव मा होनो ओ इसिङाव गोनां जानाय बा मैगं थाइगं दोननो थाखाय आबाइ जेंगाय मुंनि मोनसे मा होनो बर'फोरा गावनि आखाइजों हेबनानै ओ लायो नङा होमब्ला नोंथां
ओं नंगौ
औ बेनि अनगायैबो मा होनो औवाखौ आरो दालि ओंख्रिफोर संबा दारि दालि खौ साग्लिनो थाखाय सागंबो बानायनानै लायो आरो औ ओंखाम मा होनो ओंखाम एरखावनो थाखाय खादौबो बानायनानै लायो औ बेफोरनि अनगायैबो इसिङावनो गोनां जानाय ओ बासन बरतन जि थोरसि ओ गिलास खुरै बायदिखौ दोन्नो थाखाय मा होनो बैसां बो बानायनानै लायो नङा होमबा नोंथां
ओं नंगौ
औ बेनि अनगायैबो मा होनो आबाद मावनायाव ओ मा होनो ओ मै बानायो
औ
ओम बेफोरबायदिनो जेनेबा मा होनो ना खांख्राइ आरि हमनो थाखाय ओ ना गुरनो जेखाइ हेबो खबाय हेबो आरो ना सानो थाखाय सेन हेबो आरो इसानसालियाव जों नुनो मोनो मा होनो गरखाय बानायनानै लानाय आरो जि गान्दिखौ थुबथानो थाखाय खिलाबारि ओ होननाय मोनसे गन फिसा दं बेखौ नोंथाङा मिथिगौ ना?
ओं मोनथिगौ नोंथां
औ ओ बेखौ बानायो आरो बदांगि ओ बेफोरखौ बानायनानै लायो ओ जाय ओ मा होनो बेफोर औवानि बेफोर जिरादफोरा गैयाबानो जि इसान सालिखौ दानो हाया होननाय बायदि जायो आरो नङा होमब्ला नोंथां
ओं ओं ओ बे बेबायदिनो माने जोंनि ओ बर' समाज एबा बर' न'खरफोराव औवाफ्रा जोबोद हेफाजाब एबा खाथि सोमोन्दो दङ आरो नङा होमबा नोंथां
औ औ
खोनादों ना
औ खोना
औ ओ गोदोनि दिनावथ' माखासे जेरै ओ नोंथाङा बुंलांखानायबायदि माखासे आइजें आयलाफोर बानायोमोन जेरै नोंथाङा बुंलांखाबाय नङा होमबा बेनि गेजेरावबो जोंहा गोदोनि दिनाव ओ जेनेबा न' लुनायाव बेराफोरनि अनगायै दर्जाफोरखौबो जोंनि मानसिफोरा माने औवानि हेबनायखौ जों नुयोमोन आरो नङा होमबा
औ औ नंगौ
औ बेबायदिनो आबाद मावनायाव नों-नोंथाङा जेरै बुंलांदों ओ ओ जेरै- बेफोरनो दङ जोंहा हुकेन ओ बावखा एबा हुलाबारि बबेबा बबेबा जायगायाव हुलाबारि होनो आरो
औ
औ हुलाबारि बेबायदिनो ओ रयना हासिनि जंगाल नांगोल नांगोल धिला बायदिफोरखौ जों औवाजों बानायनाय नुयोमोन लोगोसे मै बायदिफोरखौ नङा होनबा औ जोंनि ओ बर' समाजाव माने औवाया गोबां हेफाजाब होयो आरो खाथि सोमोन्दो गोनां आरो जोंहा माखासे बुंनो थाङोबा दोरोङारि दामग्रा जोंनिनो बेफोरावबो जोङो औवाफोरखौ बांसिन बाहायनायखौ नुयो जेरै- जों बैसागु बोथोराव ओ रंजानो थाङोब्ला गरखाब बानायनाय गरखाखौबोथ' जों औवाजोंनो बानायो नङा होमबा
औ औ
औ बेबायदिनो ओ माखासे गोमालांनो हमनाय दामजुफोर दंबावो बेफोरखौबो जों बानायनाय नुयोमोन गोमालांनो हमनाय माने जोंनि गेजेराव गोमालांबायानो आरो दा माने मुंखौनो मिथिलायै जाबाय आरो नुफिनोबा नङा होमबा औ लोगोसे ओ दा जोंना जि आइ टेग मोननाय ओ मोनसे जानो मा नांथाखोथाय बियो अ माहोनो बेखौ ओ ओ मा दामजुमोनथाय बेखौ बाव बावबाय आं नोंथां बेखौथ' ओम गुबुन हारिफ्रासो लाबाय नङा होमबा नोंथां
गंगोना नोंथाङा गंगोनानि खोथाखौ बुंदों ना
ओं ओं ओं गंगोना थारैनो बावहाबना थादों माने ओ बिदिनो गोबां दं आरो
औ औ आरो आथिखालाव बा ओ दाख्लै साननैसो सिगाङावसो जोनोम मोननाय बर'नि गादां मुंनि मोनसे ओ गोदान दामग्रा आगजु ओह सोरजिदोंमोन ओ बेबोथ' औवाजोंनो बानायनायमोन नंगौ
ओं नंगौ औ बे गासिबो औवाजोंनो बानायनाय
औ औ
बेबायदिनो जोंनि गेजेराव गोबां दं नङा होमबा नोंथां
औ औ
औ माने बुंनानै फोजोबनो हाया आरो ओह
ओ बेनिफ्राय ओ औवाखौ मा होनो औवा खिलिजेननाय गा जि गाजा बे औवाखौ बर'नि दोरोङारि ओंख्रि अनला ओंख्रिजोंबो जानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमब्ला नोंथां नुनो मोनो माने जोंनि ओ साफ्रोम बर' न'खरानो ओमफ्राय बेनि बोथोर फैयोब्ला खोनसेयै बाबो बयहाबो जायो नङा होमब्ला नोंथां
औ जायो बेखौबो जायो थारैनो
बेफोरनि अनगायैबो औवाया आरो ओ जि बर'नि गुदि धोरोम बाद बाथौ बा सिजौ बेखौ दुमनो थाखायबो बे औवाखौनो बाहायो नङा होमब्ला नोंथां
औ नंगौ नंगौ
औ औ
बेबायदिनो माने गोबां खामानियाव बाहायो आरो नङा होमबा
औ औ
ओ बिदिब्ला दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां
औ औ दे नोंथांजों सावरायनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय
औ नोंथां आंबो नोंथांजों सावरायनो मोन्ना जोबोद गोजोननाय मोन्दों नोंथां
औ आसा खालामो उननि समफोराव लोगो मोनफिनगोन होननानै
ओं।
औ।
बिदिब्ला दिनैनि सावरायनायखौ जों बेखिनिनो दोनथ' लायसै नङा होमबा औ। औ दे